थां
औ नोंथां खोनादों औ खोनादों
अ जोङो सावरायलाय लानाय आयदा बादियै मोनसे ओ बर'फोरजों सोमोन्दो थानाय आयदा सायख'नानै सावरायदिनि
औ जायो नोंथां सावरायनो
हिसाबै जोंनि बर'फोरनि जे दोरोङारि ओंख्रि बे ओंख्रिनि सायाव सावरायलायनो
दा नोंथां नोंथांनिफ्राय आङो नोंथांमोननि ओनसोलनि जिहेथु माने ओ दोरोङारि ओंख्रि जानाय बर'फोरनि बे जेरै नारजि ओंख्रि जानाय बा अनला ओंख्रि जानाय बिनि सायावहाय ओ फोरमायनानै होनो थाखाय आं माने बे समावहाय मिथिना लानो लुबैगोन आरो
औ नोंथां जोङो नारजि ओंख्रि ओ होनोब्ला बा जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्ला जोङो माखासे ओंख्रिफोर दं जोंङो बोनि गाहाय बो होननांगोन बैफोर ओंख्रि फोरखौ बांसिन माने बर'फोराल' जायो होननानै जों बुंनानै ला नांगोन आरो गोदोनिफ्राय जाबोदों होननानै ओ बेफोरनि गेजेरावनो जोङो उम नार्जि जोङो बे नार्जि ओंख्रिखौ मख'नांगोन ओमफ्राय अनला ला ओंख्रि बा सबबाय स'म बेफोरखौ जोङो मखनांगोन आरो ओ बिनिनो जोङो नारजिओंख्रिखौ बा नार्जिखौ जोङो गिबियै जोङो नार्जि महरै मोनग्रोआ जोङो बेखौ ओ फाथो जायखौ जोङो फाथो होनो बे फाथोनिफ्राय फोराननानैसो जोङो बेखौ नार्जि बानायो । बा माने जोङो गोबाव सम थिनानै उम दोननानै जानो थाखायनो जोङो बेखौ फोराननानै नार्जि बानायनानै लायो । जोङो जेब्ला गोसो जायो अब्लानो बेखौ ओ मोनजानाय बायदि ओ‌ बि उनाव जोङो बे ओंख्रिखौ सं थाखाय बा जोङो मा मा ज जों जाङोहोनब्ला बे नार्जिखौ जोङो नार्जिजों अमा बेद दरजों ओ नार्जिजों ओ अमा बिबुजों ओ बिनि उनाव जोङो मालाबा स समाव ओमफ्राय नार्जिखौ ओरैनो गाव गोजा सिख्रेबनानै जों आलुजोंबो जायो । ओ बिनि उनाव
जोङो माखासे समाव बेखौ सोमनानै गोथां गोथाङैनो ओ ओ सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बायदिसिना बानलु होनानै सिफ्ललिनानै जोङो बेखौ
जायो ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ अमा बेदरजों ओमफाय नार्जिजों जायो होनब्ला जों बेखौ माबायदि सङो होनोब्ला जों गिबियावनो ओ अमाब ओ नार्जिखौ जोङो सोमनानै लानांगोन जाहाथे जों रुनायाव थाबैनो माने फोमोननो हायो बेखौ सोमनानै लाग्रोनानै बिनि उनाव जोङो रुयोब्ला बेखौ ओ खारै एसे होनानै ओ‌ रुनाय रुनानै लाग्रोनाय जायो आरो माने मोनजासिम मोजाङै रुनानै लाग्रोनानै बिनि उनाव जोङो बे अमा बेदरखौ ओ‌ जोङो मस्ला मस्लि बायदिसिना होनानै जोङो बेखौ एवनानै लायो मोजाङै एवनानै लानायनि उनाव बै रुनानै लानाय नारजिखौ जों बेयाव लुनानै होयो होनानै उनावहाय ओ नांगौ बिफांनि फिन आरोबाव खारैखौ जों होफिनबावो ओ ओमफाय ओ होखांनायनि उनाव जोङो जो‌ एसे गोबाव गोदौ होब्लानो बा मोनजासिम गोदौहोनानै ओ दोनब्ला होब्लानो बियो जानो लागै थिखारि जायो आरो नोंथां जानो थियारि जायो बेबायदिनो जोङो बिराद ओ गोथाव बा मिलौहाब हाबलायनाय जोङो बेबायदि संनानै जायो ।
उम उम उम
ओंख्रि होनोब्ला जोङो अनलाखौबो जोङो माने बायदिसिना ओ आलदा आलदा मुवाफोर बा बेसादफोर होनानै जोङो जायो अनलाजों जोङो मेवा जायो । अनलाजों जोङो उम बासिखा बिबार जायो । ओ अनलाजों आरो जोङो सेवालि बिबारखौबो जायो । ओमफाय अनलाजों गाम्बारि बिबारजों जायो अनलाजों ओ सिब्रु बिबारजोंबो जोङो जानो हायो । बिदिनो गोबां माने ओ रोखोम रोखोम उम बेसादफोर होनानै जोङो अनलाखौ संनानै जायो । ओ बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो अनला ओंख्रि खौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव जोंनो अन गुन्दैया गोनांथार बा अन गुन्दैखौ जोंनो नांगोन । ओ माइरंनिफ्राय जोङो बे अन अन गुन्दैखौ बानायनानै लायो । बे अन गुन्दैखौ जों माबायदि बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो बेखौ बे माइरंखौ सोमनानै गुरै खालामगोरोनानै लानांगोन बेनि उनाव एसे दै सर' होनानै जों बेखौ थबसियावबो मालाबा समाव देयो मालाबा स माव वाल बा दिंखिफोराव जोङो देनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदि देनानै लानानै उनावहाय जोङो दैखौ नांगौ बिबांनि दै होनानै गोदौ दै गोदौनायाव जोङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि जोङो सारनानै होयो । बा सोरबाया सोरबाया खायसेया बबेबा समाव दैजों गलायनानै डाइरेक्ट थोंजों लुनानैबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो । मानो होनोब्ला जों बे फ्रि फ्रि होनायनि जाहोना जाबाय माने जों दडाइरेक्ट खनसेयावनो जबाव होयोब्ला बियो माने अनला बा अन गुन्दैया लदाखागोन आरो ला थाखागोन हागोन बेयो अनला ओंख्रियाव माने बायदि मोजां जानाय नङा । बेनि थाखायनो जों बेबायदि फ्रि फ्रि होनानै ज जोङो बे अनला ओंख्रिखौ सङो बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ बेदरजोंबो जोङो जायो । दाउ दाउ बेदरफोरजों जायोब्लाबो जोबोद गोथाव जायो । जोङो ओमफाय। जोङो बेबायदि दाउजों संनोब्ला जोङो आ। बेबायदिनो जोङो दाउखौ बानलु संख्रि होनानै एवनानै लानांगोन जों एवनायनि उनाव ज ब उनाव बे अ गोदौनाय बा दैदौनाय जोङो बेखौ दाउ बेदरखौ होस'ना होब्लानो दसे गोदौ होब्लानो जोङो ओमफ्राय उनावहाय मोनहां समाव गंगार दुन्दियाफोर होनानै होयोब्ला जोङो मोदोमफ्रु जासिनो आरो बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो आरो
नंगौ नंगौ।
बिथाङाबो बेफोर जोंनि बर'फोरनि आरो माखासेफोर जानाय ओंख्रिफोर दंबावो बैफोरनि बागैनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
दा हागोन नोंथां जोंनियाथ' दोरोङारि ओंख्रिफोरावहाय अनला बा नारजि बेफोरनि अनगायैबो गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माखासे ओंख्रिफोर दं माने जायखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बेफोर ओंख्रिफ्रा जोंनि गेजेरावहाय सोलिबोगासिनो दं आरो
नंगौ।
बे हिसाबै जोंहा नैबे सबाय ओंख्रि जानाय जेरै सबायजों साम' बा सबायजों नाजों बा सबायजों अमाजों माने अमायाबो अमा एसे गोरान रानथुलाफोरबा सबायफोरजों मोदोमनाय मिलौसिननाय फैयो आरो
औ।
बे हिसाबै आङो। सबायजों साम' संनाय बेखौहाय एसे जोंनि ओनसोल नोलाव जेरैबायदि सङो। बेखौहाय आङो नोंथांनो फोरमायना होनोसै।
औ जागोन दे नोंथां।
थु सबबायजों साम'जों सङोब्ला जोङो गिबियावनो जेब्ला जों साम'खौ माने दैनिफ्राय खनखांनानै बा हाथाय बाजार फोरनिफ्राय बायनानै लानानै फैबाय
औ।
ओ बिनि उनावहाय जों साम'खौ मोजाङै माने लाबोनानै ओ सानसे सिगां दैयावहाय बेखौ दोनफैग्रोयो बाल्थिंफोरावहाय बा दो बा थौफोरावराय दोनफैग्रोबाय दै होनानै जेहेथु साम'याव हरसे दोननाय समावहाय बियो बे दैयाव थानाय समाव खिगारनानै साफा जायो होननानै जों फोथायो बर'फोरा बेनि उनाव नैथि सानावहाय बेखौहाय बे साम'नि जे मोखां होथेनाय थायो बेखौहाय सेफटि फेनफोरजों बा बिजिफोरजों ए एरख' खनानै लाग्राय जायो बेनि उनाव बे एरख' खांनानै बिनि खिथु बाहागो बेखौ नांगौसेबां जखानि ओ बेखौ दानस'नानै लानाय जायो। बांद्रायबो गोलाव दानस'नाय जाया आरो बांद्रायबो गुसुं दानस'नाय जाया।
औ
दाननायनि माखासे नेम थायो बा दाननायनि जोंहा जखा थानो नांगौ। नङाबा बांद्राय गुसुङै दानोबा सोबनाय समावहाय गनो नागिरा आरो आरो बांद्राय गोलावै दानोबा ओ साम'नि मोदोम बाहागोखौ जोङो मोनजानाय नङा ओंखायनो नांगौसेबां जख फानि दाननानै लाबाय बेनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ संख्रि होनानै बा लेबुनि बिदैफोर होनानै मोजाङै माने फुख'नानै लानाय जायो आरो
औ
औ दा फुख'नानै लानायावबो ओरैबायदि आथिखालावहाय ओ लेबु बिदै होनानै जोङो म'ना म'नाफोर आखायाव लानानै बा माबा मोनसे लानानै आखाइयाव गाननानै जोङो सुख'नायखौ नुनो मोनो नाथाय ओ सिगांनि समावहाय बा आथिखालावबो जोङो ओ सिगांनि सुबुंफोरखौ नोजोर होयोबा जों नुनो मोनो आखाइ गोजायैनो बिसोरो म साम'खौहाय दोआव बा थौआव लानानै संख्रि एसे सारनानै रेग' रेग' फुनायखौ जों खोनानो मोनो आरो दिनैसिमबो
हेलौ
बेथ' साम' जोंहा साफा जाखांबाय बेबायदि फुखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै दोनबाय बिनि उनाव दानिया जिहेथु जों सबायजों जागोन नालाय ओ सबायखौहाय गिबियावनो एवथ्रमग्रोनानै लाबाय एवथ्रमनानै बेखौ हुख्रेमनानै लानाय जायो जोंनिया जोंनि ओनसोलाव सबायखौ हुख्रेमनाय समाव संग्रायनि सायावहाय खामफ्लायफोर बा मबबा मोनसे ओ दंफांनि बिदि ओ सायावहाय दंफां हाखावनाय बिदि दाब्ले थायो बेवहाय सबायखौ होनानै ओ माखासे दिंग्रिफोरजों हुख्रेबनाय जायो आरो दा हुख्रेबखांनायनि उनाव बेखौ आरोबाव उवालाव एसे देस्रोनानै बेनि बिगुरखौ खारहोनो थाखाय देरस्रोनानै जावस्र'नाय जायो आरो बेनि उनावहाय बेखौ दानियार थियारि जाखांनायनि उनाव दैजों रुबाय
औ।
रुनानै जेब्ला माने ग्लब ग्लब गोदौवो बेखौ रुग्रोनानै लाबाय थानाय जायो आरो बेनि उनाव ओ खारदै एसे होनानै बेखौ साग्लिनाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो जिहेतु जोंहा सिगाङाव साम' रेडि खालामखानाय दङ बे साम'खौ ओ थावजों माखासे संख्रि बानलु मस्ला होनानै बिनि उनाव बै ओ जोंहा जे सिगाङाव सबाय साग्लिनानै दोननाय दङ बेखौहाय ओ सम बै साम' एवनाय बेवहाय लखबनानै होनाय जायो आरो लुसनना होयो बिनि उनावहाय ओ मोजाङैनो गोदौ होबाय आरोबाव खारदैखौ थिजखानि जागोना जायाखै बेखौ नायनानै माने खारदैखौ होफामफिन बावनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा उनावहाय बेयाव ओ माखासे ओ बिलाइ हारिनि मोदोमग्रा सिगांनिफ्रायनो बाहायबोनाय दङ बे हिसाबै जोंहा माने हाइजें बिलाइफोरखौहाय गोरलैफोरखौ बियाव होहोदेरनानै होयोबा मोनसे समाव मोदोमफ्रु गोथाव जानायखौ मोनो आरो नोंथां। दा जोंनि ओनसोलाव सबाय संनायनि रोखोम बेखौ बेबायदि नुनो मोननाय जायो
होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ जागोन नोंथाङा जागोन दे।